हेल'
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों खोनादों।
अ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ दासान्दि आङो दङ जिरायथ'नानै ओ दानिसो माने ओंखाम संनानै जाखांबाय। बेनिफ्राय दसे रेस्ट लादोंमोन जाखांनानै।
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों
औ दासान्दि आं फ्रियैनो दोनथ'यो।
औ बिदिब्ला जोङो सावथुननि आदानि सायावनो सावरायनोसै फंनैसो नोंथांजों।
औ औ औ जायो नोंथां।
औ। ओ नोंथाङा बिदिब्ला सावथुननि बागै फंनैसो फोरमायदों आंनो।
अ अ अ नंगौ नंगौ। सावथुन होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ गिबि गिबियाव जोङो माबायदिहाय सावथुना जोनोम जानाय जों बेखौ लाबोग्रोनो हायो।
जेराव जोङो सावथुननि सोमोन्दै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनि समाव जोङो बायदिसिना थाख्रि फानला बा बायदिसिना बेफोरखौ जों खोनांनाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय जेब्ला गोदोनि समाव जोङो फाव दिन्थिनाय सासे मानसियानो गोदोनि समाव फाव दिन्थिनायखौ जों नुयोमोन। हाथथाय बाजारफोराव ओ सासे मानसिया फेक्सन खालामनाय जेराव जों फेक्सन ननिफ्रायनो जों जागायजेननाय होनना बुंनांगोन जोंनि सावथुनखौ। जेराव हाथाइ बाजारफ्राव थांनानै सासे मानसियानो मोसायो, मेथाइ रोजाबो बायदिसिना खसाबफोरखौ गाननानै ओ द्रेसफोरखौ सोलायनानै जि जोमफोरखौ बिदिनो गुबुन गुबुन महर लानानै मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। दा बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव साख्रि फालला मोसानाय बाजारफोरावहाय जोङो बायदिसिना जेराव जोङो गोदोनि समाव सावथुननि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो जों गोदोनि सम समाव जेब्ला जोंहा जेबो लिरनो फरायनो रोङामोन अब्ला जोंनि मानसिफोरा गुबुन मानसिफोरजों जों थगायजानो जाना लादोंमोन। जेराव जों बेफोर थगायजानायफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो गोबां सोलोंथाइफोरखौ जोङो सावथुननि गेजेरजोंबो दिन्थिनानै होदोंमोन, जाहाथे जोङो गुबुन हारिफोरनि खोथायानो बुं बा गुबुन गादबग्राफोरनि खोथायानो बुं बिसोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोबां खोथाफोरखौ बा सावगारिफोरखौ दिन्थिनाय जायोमोन। बेवहाय माबायदिहाय जों ओ सोलोंथाइखौ फरायनानै फरायनो रोङाब्लाबो जोङो सावथुनखौ नायनानैनो जोङो गियानखौ लानो हायोमोन। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि सावथुना जोनोम जादोंमोन। बिदिनो लासै लासै जों फैनानै थियेटारसिम बारस्लायबोबाय जोंहा, जेराव जोङो बायदिसिना सिना स्टेज बानायनानै जों मोसानानै दिन्थिबोयोमोन गोदोनि समाव हाथाय बाजारनिफ्राय। बेनि उनाव लासै लासैनो जों थियेटारसिम मोनफैबाय दिनै गोबां थियेटारफोर दङ बर' थियेटारफोर जेराव जोंहा ओ गोबां सावथुनफोर दिन्थिनाय जों नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजों जोंनि खायसे न'खरनि खोथा बा समाजनि खोथा बा गोबां ओ गियानखौ जों मोननो हायो। बिदिनो दिनै फैयै - फैयै जोंहा गोबां ओ बेफोरनि गेजेरजों ओ जौगानो हमबाय जों साव फोरा जेराव गुबुन हारिफोरनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोबां बिथिङाव जों जौगानायखौ नुनो मोनदों। गोबां दिनै टेक्न'लजिनि मुगा फैबाय बेफोरबायदिनो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो। जिहेथु दिनैनि समाव ओ नोंथाङा फंनैसो खोथा फोरमायनो हागोन नामा‍? जिहेथु जोंनि सावथुन मुलुगा माबायदिहाय सोलियो दिनैनि समाव?
ओ दानि समावथ' जोङो गोबां बेफोरबायदिनो सिगांनि दिनावथ' बेफोरबायदि मबाइलफोराव नुवामोन बा बेफोरबायदिनो जोङो मबाइलनि थ्रुयै नुवामोन। दानियाथ' गोबां बेफोरबायदिनो जोङो गोदो बेफोरबायदिनो गोजान गोजानाव थां दा बा-बा बेफोरबायदि जाबाय आरो दायो जोङो सारखौबो जोङो खाथियावनो नुनो मोनो। आरो बिनिफाय जोङो बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि जोङो सावथुनखौ दानिया मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो जेराव न'आव थानानैनो जोङो जिरायनानै जोङो बेफोरबाय दि नायनो हायो गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि ओ सुबिदा गैयामोन। ओ न'आवनो थानानै म ओ सावथुन नायनाय बा बेफोरबायदिनो दानियाथ' गोबां मोजां-मोजां बर'नि सावथुनफोर ओंखारदों नङा होमबा नोंथां।
औ - औ - औ।
औ। जेरै जोङो गोबां ओ जोंनि बर' हारिनि साव ओ एक्टर एक ट्रिस बेफोरनि सावथुन नुनो मोनो दानि जुगावहाय गोदोनि दिनावहाय सावथुन होनोबा एसे खममोन दानियाथ' गोबां सट मबिफोरबो नुयो जोङो आरो एलबामफोरबो नुयो गोदोनि दिनाव बेफोरखौ गैयामोन होननाय आङो खोनानो मोनो आरो नोंथां।
औ - औ - औ। ओ नंगौ आं। गोदोनि दिनावथ' जोंहा बेफोरो ओ बांसिनानो गैयोमारामोन ओ जेराव जों ओ बांसिनानो जोङो ओ दिनैनि समाव ओ सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय। बेफोरबायदिनो दिनै जोङो सुंद'-सुंद' दिनै बांसिनानो जों दि नायजायो। नोंगौ गोदोबो ओ इसेबां समावथ' दिन्थिद्रायनाय जायामोन जोङा ओ दिनैनि समावथ' जोंहा थाम घन्टा बेफोरबायदि ओक् दिन्थिनाय जायो जायखौ जों नायनाय जायो नाथाय दिनै ओ समजों लोगोसे जोङो दिनै ओ थामजि मिनिटफोरनि गेजेरावनो जों दिनै मोनसे सुंद' ओ मबिफोरखौ जों बानायनाय जायो जेराव जोङो हरखाबै जागायनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय जेब्बो ओ बेवहाय केरेक्टारनि सोमोन्दै जेबो ओ फोरमायनानै होआ जे गिबियाव ओ सोर सोरनि बा बेफोर थंफोरखौ जेबो होआ बे बिदिनो हरखाब जागायनानै हरखाब जोबलाङो आरो। जेराव मोनसे जोंनि ओ सर्ट मुभिफोरा जोबोद नायनो थाखाय मोजां जायो। बा माबायदिहै जाहैयो जोबनाय समाव माबायदिहाय जोबहैगोन बेनि सोमोन्दै माने ओ नायगिरिफोरा ओ जेबोखौनो मिथिया जिहेथु ओमानसिफोरा बे खौ नायबाय थानो लुुबैयो बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव सुंद' सल'फोरा दाजादों बिदिनो दिनै ओ जोंनि जा हा शर्ट मुभिफोरानो जा बा जोंनि जा ओ सावथुन मुलुग जा जोंनि ओ गोलाव गोलाव साव गोदोनि समावथ' जोंहा मभेल जेनेबा जों लिरनायफोरखौ जों मोनोमोन सल'माफोरखौ जोङो गोदोनि समाव ओ नोंगौ जोङो ओ खेबसेयावनो जगासेयावनो जों फरायनाया एसे गो-गोब्राब द्राय नङाब्लाबो फरायथारनो हायोमोन आरोना। इसिबां जिहेतु गोलावबो नंद्राया जेराव जों सल'माफोरखौ जोङो ओ गोदो ओ जा बिजाबफोराव लिरनाय जों लिरनानै जोङो गुबुन रावनिफ्रायबो जों दानस्लायनानै बिदिनो गोबां सल'माजों सुजिनाय नुनो मोन्दों जोंनि सावथुन जेराव जों सल'माफोरखौ ओ सावथुनाव जों दिनै महर होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिदिनो दिनै ओ जोंनि ओ जा जोंनि ओ सावथुन दिन्थिनाय बे सावथुन दिन्थिनाया दिनै ओ गोबां जौगाबोबाय जेराव दिनै ओ बिगियाननि ओ गोबां दाजेमफोर ओंखारबाय जोङो गोदोनि समाव इसिबां जोंहा ओ मोजां केमेराफोर गैयामोन जों भिडिअ' बानायनो थाखाय। गोदोनि समाव जोङो ओ जेबो कालारिं नुनो मोनामोन दा बिदिनो जोङो लासै लासैनो ओ गुबुनफोरनिफ्राय सोलोंनानै बा जोङो समजों लोगोसे जोङो ओ जों जि दिनैनि समाव बायदिसिना ए आइ फैदों। गोबां दिनै जोंनि गेजेराव जोङो ए आइ निबो ओ दिनै ओ जोङो सावथुन दिहुननो हायो दा जोङो बेफोरखौ सोलोंनानै लानांगोन जोङो लासै लासैनो। जिहेथु जोंनि गेजेराव ओ लाइमोनफोरा दिनै गोबां थुलुंगाखांदों जेराव जोङो गोबां मेसिन हा जोङो मिस इण्डियान जाबा बायदिसिना बेफोराव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो। दिनै जोङो ओ गोबां फेसियर श' खालामनाय नुनो मोनो। दा बिदिनो जोंहा ओ आवगायलांनांगोन जिहेथु दिनै लाइमोनफोरा ओ गोबां बिथिङावनो जों दिनै ओ आवगायनायखौ नुनो मोनदों। दा जिहेतु जोङो सावथुन मुलुगाव ओ आवगायनो थाखायै जिहेथु ओ माबाय दिहै जोंहा लाइमोनफोरा खाबु लानो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जिहेथु जोंनि ओ न'खरा माबायदिहाय ओ सासे ओ गथ'खौ जुदि सावथुन मुलुगाव दावगा होनोनोब्ला माबायदि खामानि मावनांगोन?
औ जोङो सासे ओ बेफोरबायदिनो सासे फावखुंग्रि बा फावखुंगुर जानोबा जोङो गावनियाव एसे टेलेन्ट थानांगोन ओ गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हानांगोन। मानो होनोबा दानियाथ' रोंगौथि गैयाबा जेबो खामानि नियावनो जाया नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बेफोरबायदिनो रोंगौथि थानांगोन। ओ आरो ओ बेफोरबायदिनो डान्स खा ओ क्लासबो लानांगोन आरो जायनि था ओ जायनि जाहोनाव जोङो मोसानायखौबो रोंनांगोन। आरो बिनिफ्राय फाव फेसन रोंनांगोन बिनिफ्राय आरो फाव खालामनोबो जोङो दानिया नुनो मोनो जे ओ फाव खालामनाय बा फेसन खालामनाय बेफोरनिबो क्लास ओ लायो होननानै आं खोनानो मोन्दों।
औ औ नंगौ औ नंगौ जिहेथु। जोंहा ओ गोबां जोंहा बेवहाय ओ। सुबिदा दङ बेवहाय जों जुदि ओ। जों जुदि सावथुन मुलुगाव थाङोब्ला जों बिदि नङा जे जोङो ओ। फारसेल' बिथिंनिफ्राय जों मोसानायखौल' जों बुंनो थाङा बेवहाय जों गोबां बिथिङाव जों। बेवहाय जों मोसानायनि खोथा फैगोन बेवहाय जोङो ओ गाननाय जोमनायनि खोथा फैगोन। बेवहाय जोङो केमेरामेननि खोथा फैगोन सुटिं खालामनाय केमेरामेना माबायदिहाय एंगोलजों ओ केमेराखौ लानांगौ गोबां बिथिंजों दिनै इडिटिं बिथिङाव फैगोन जोङो दिनै। जों दिनै ओ भिडिअफोरखौ जों इदिट खालामनांगोन जोङो बिथि बिदिनो जों गोबां बिथिङाव जों दिनै गारि घरा नांगौ जायो जोङो फिल्म सु टिं खालामनो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो जोङो मोनसेल' बिथिङाव नङा जोङो जानाय बिथिंजों जानायावथ' इसिबां बिदि नङा अब्लाबो नाथाय जोङो जा साइद केरेक्टार थाबावो जोंहा बेवहाय ओ जोंहा जा फेस्ला आखु थाबावो। बिदिनो जों मेथाइ रोजाबगिरिबोथ' नांखाथारनांगोन जोंहागेयाव बियो मेथाइ रोजाबगिरि गैयाबा जोंहा ओ मोनसे सावथुनानो जानाय नङा जेराव जों मेथाइआ थाखाथारो सावथुन जानायाव। दा बेफोरबायदिनो जों गोबां ओ जोंहा बेव बेवहाय जा सावथुनाव जों खामानिफोरखौ गोबां मावनो हायो जों मोननो हायो दिनै गोबां दिनै जों नुनो मोनदों जों दिनै बलिउडआनो जा बा हलिउदानो जा दिनै सावथुन मुलुगनि थाखाय। फनो बिसोर गोबां मुंदांखा। जेराव बिसोर ओ ओरैबायदि जौगा थाखोआव ओ रां आरजिनो हाबाय जे ओ जोंनि ओ बर' लाइमोनफ्राव बेफोराव जुदि गोसो होयोब्ला जोङो रांखौ आरजिनो हागोन। ओ नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो दं नामा?
औ नोंथाङा जेरै दा बुंदों औ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोराबा बर' आइजो माहारियाबो बेफोराव गोबां रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा दानिया ओ बेफोरबायदिनो सावथुन मुलुगाव ओंखारबाबो गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो थियेटार गाबाबो जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो सानो सावथुन मुलुग आरो जोंनि कालसारखौ ओ जौगाहोब्ला बेफोरबायदि खाल ओ सावथुन मुलुगाव आरो बेफोरबायदिनो थियाटारफोराव जोङो बेफोरजोंनो जोंनि बर' कालसारखौ जौगालांनो हायो होननानै जोङो मिथियो आरो।
औ औ औ औ
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा।
औ औ औ नोंथां दे दे बिदिब्ला।
औ नोंथांजों सावथुन मुलुगनि सा- सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ औ औ औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।